औ नोंथां खोनाबाय औ खोनाबाय नोंथां।
गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां आंबो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांनिसिम सि जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आङोथ' आनान गसाइनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ। नोंथाङालाय?
आंबो नोंथां जोंनि आनान गसाइनि अननायाव गाहामैनो गाहाम दङ। औ नोंथां नोजों ओ सावरायनो सानदोंमोन दि ओ जोंनि ओ जोंनि थांना थानाय एबा जोंनि संसार जानायाव जों दैया मा मा खामानियाव बाहायजायो? बिनि बारै आं नोंथांनो सावरायगोन
गो नामा नोंथां जा दैनि गोनांथिया मा? बे दैखौ जोंहा बोरै संरैखा खालामनांगौ आरो जोंहा गोग्गो दै मानि थाखाय नांगौ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होग्रोदो नोंथां
औ नोंथां इदिबा नोंथाङा खोनासंलांदो ओ जोंहा दै होनोब्ला दै नङाब्लानो जोंहा ओ बे संसाराव बा बे बुहुमा गैया होनजायो। जोङो गासैबो ओ जिब जुनार एबा जे जेब्लासिम ओ बे जिउ एबा जिउआ थांनानै थागोन बे दैया थाबाय थानांगोन दै गैयाब्लानो बे बुहुमाव ओ जिउ होननायानो जोबस्रांलांगोन होननानै बुंनांगोन नोंथां। जोंहा दै नङाब्लानो गासिबो ओ खासु ओ गासैबो बुहुमनि ओ थांनानै थानायनि मोनसे खान्थि बे खान्थिया थुंगिगोन होननानै बुंनांगोन। जोंहा सुबुंनियाव सुबुंनि देहाखौनो बुं बुंनांगोन नोंथां सुबुंनि देहायाव ओ सेभेनटि जौखोन्दोआनो माखासे दैजों बुंफबनानै थानाय बिनि थाखायनो जोंनो दैया मोनसे गोनांथार होननानै बुंनांगोन। ओ दैनिफ्रायनो जोङो गासिबो ओ बे बुहुमा सोरजिजानाय आरो सुबुं माहारि जिब जुनार दावउसिन दाउला एम्फौ एनलाफोरा दैनिफ्रायनो जागायजेनदों होननानै बुंदों। ओ दैया जोंहा गोबां खामानियाव बाहाय जायो। जोङो सुबुंनि जिउआवथ' सानफ्रामबो दैखौ नांखागौ जोङो सानफ्रामबो बा लिटारसो दैखौ जोङो सानफ्रामबो लोंनांगौ होननानै मिथिगौ जोङो दै गैयाब्ला जोंहा थांनानै थानायाव खैफोद जागोन होननानै बुंनांगोन। दैया बेजों लोगोसे जोंनि लोंनायल' नङा बेजों लोगोसे जोंहा जानाय आदार बेखौ दिहुननो थाखायबो दैया गोनांथि। दै गैयाब्लानो जोंहा मोनसे जोंनि जानाय आदार एब्ला जों माबोरै दिहुनगोन जों बेखौ दैनि अनगायै जोंहा जानो हाथावैखौ जों नुनो मोन्दों। जेरै जोङो माइ आबादखौ खालामनायानो होन जखि जाया मैगं थाइगं आबाद खालामनाय बिफां लाइफांनि मोनसे आबाद खालामनाय बेफोरो दै नङाब्लानो थांनानै थाया। ओ जोंहा ओ दैया माबोरै जायो होननानै बुङो बुंङोबा जोंहा हाइद्रजेन आरो अक्सिजेनजों लोगो नांनानै जोंहा दै दैया जायो। जायखौ जोङो ओइस्थु-अ होननानै बुंनाय जायो दैखौ। बेजों लोगोसे दैखौ जोङो आदार दिहुननायजों लोगोसे माखासे माखासे ओ जोंनि मा होनो खल कारखाना बेफोरावबो गोबाङै बाहायनाय जादों। बे दै गैयाबानो जोंहा खल खारखानाफोराबो ओ जाया। जायखौ जोङो ओ माखासे गोबां सुबुं माहारि थांना थानायनि थाखाय ओ माखासे मुवा-बेसादफोर दिहुननाय बेयाव जोंहा दैनि गोनांथि जायो बे कल खारखानायाव दै गैयाब्लानो जोंहा बे जोंनि बे खल-खारखानाफोरखौ जों गुसु खालामनो थाखाय ओ दै गैयाब्ला जोंहा बे खल खारखानाया सोलिनो हाया। बेजों लोगोसे जों दैखौ गोबां हान्थामेला मेयाव बाहायनाय जायो। बे जों दै दैनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां हान्था मेलानि थाखायनो बाहायनाय जायो। जेरै जों लैथो-लैथामाफ्राव जोङो ओ गोरलैयैनो ओ लांलाय लाबोनाय मुवा बेसादखौ गुबुन हादरनि ओमफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम लांलाय लाबोलाय खालामनायाव जोङो बे दैनि गेजेरजोंनो ओ बाहायनाय जायो जेरै जों गिदिर गिदिर जाहाज फोरजों जोङो गुबुन मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम माखासे मुवा-बेसादफोर लांलानाय-लाबोनायाव बे दैखौनो बाहायनाय जायो। दैनि गेजेरजों बेजों लोगोसे जोङो दैनि बाहायनाया जाहैबाय मोब्लिब मोब्लिब जोंहा मोब्लिबखौ जोङो दैनि गेजेरजोंनो बानायनाय जायो गुबुन गुबुनजोंबो जोङो मोब्लिबखौ दिहुननो हायो नाथाय जों बे दैजों बानायनायानो ओ गोग्गो होननानै गोग्गो बाहायनाय होननानै बुंनांगोन जेरै जोङो दैमा-दैसाफोराव माखासे हाइद्र' पावार बेफोरखौ देम बेफोरखौ लुनानै जोङो बेजोंनो मोब्लिबफोरखौ दिहुननाय जायो बुंनो थांनांगोनदि जोङो आथिंखालाव दैया गो गोबां गुबुंले जानो हमबाय जोङो गोबां जायगायावनो जों दैनि आंखालखौ नुनो मोनगासिनो दङ बे दैया लासै लासैनो जोंहा गुबुंले ओ एबा बुहुमनि गोथौआव गोथौसिनाव दैया हाबलांगासिनो दङ बेनिखायनो जों गोबां जायगायावनो आथिंखालाव जोंनि दैनि जेंनाखौ नुनो मोनगासिनो दं जोङो बे दै खौ सुबुं माहारिया सं संरैखा खालामनायनि गोनांथि दङ बे जों बे दैखौ जों संरैखा खालामनो हायोबा मोनसे समाव बे जोंनि बुहुमा दैनि दै गैयैनि जाहोनावनो जोबस्रांलांगोन होननानै आं बुंनो सानो नोंथां बेखिनिखौनो बुंनानै आं दैनि बाहायनाय एबा बिनि संरैखा बिनि बारै बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांनिसिम ओ बे सावरायनायखौ ओ हगार हरनाय जाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा दैनि गोनांथि खौ फोरमायना होनानै थाखाय जोंहा मा मानि थाखाय दैनि जोंहा मानो थाखाय दै गोग्गो नांगौ जोंहा दै गोग्गो लोङोब्ला मा जायो जोंहा दैखौ बबे बबे जायगायाव बाहाय नो हायो नोंथांनि फ्राय आं गियान सोलोंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो इयुनाव नोंथांनिफ्राय मोननाय गियानखौ आङो बाहायहैगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो नोंथां बेबायदिब्ला जोंनो दैखौ नांगौ जायो ओ बेबायदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आ दै बानानि बारै नोंथाङा जेरै आंनो दैनि बारै फोरमायबाय आंबो नोंथांनो दै बानानि बारै फोरमायनोसै नोंथां ओ दैबाना लाबोयोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा जायो एबा खहा जायो नोंथां दैबानाया खहाजों लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा मुलाम्फाबो लाबोयो आरो नोंथां बियो नोंथांनि खाफालनि सायावसै ओ बियो नोंथांनो माब्लाबा समाव मुलाम्फाबो लाबोनो हागौ माब्लाबा समाव नोंथांनि थाखाय गाज्रिबो लाब बोनो हागौ आरो बांसिनानो दैबानाया जोंनि गाज्रिखौनो लाबोयो होनजागोन आरो नोंथां मुलाम्फाया खम गाज्रिया बांसिन बिदिब्ला नोंथांनो सिगाङावनो फोरमायग्रोनोसै नोंथांनि मुलाम्फाखौ ओ दैबानाया नोंथाङा जानानै थाङोब्ला दै बानाया मा लाब बोयो नोंथां नोंथांनि आबाद फोथाराव फुलुं हासार होनानै गालाङो आरो नोंथां जुदि नोंथाङा आबाद मावाखैमोनब्ला आबाद जायिनि सिगांनो एबा आबाद मावैनि सिगांनो दैबाना जादोंमोनब्ला नोंथांनि हायाव फुलुं हासार होनानै गालांगोन आरो नोंथां आबाद मावाखैब्लाथ' नों नोंथांनि आबाद फोथारखौ एबा आबादखौ नोंथांनि गाज्रि खालामनो मोननाय नंङा मानो होनबा आबादानो मावखायाखैमोन बेनि उनाव दै बानाया जोबनानै थांखांङोब्ला जुदि नोंथाङा बे फोथाराव आबाद मावोब्ला नोंथाङा गोबां रोखोमनि फिथाइ मोननो हागोन आरो नोंथां फसल मोननो हागोन जुदि नोंथांङा माइनि आबाद मावनायाव नोंथांङा जुदि बे आबादाव गु मन एबा जि मनल' मोनोमोनब्ला नोंथांङा बे फुलुं गोनां हासाराव मावोब्ला नोंथाङा जि एबा जिबा मन जिबा मननिफ्राय बां बांसिन मोननो हागोन आरो नोंथां आरो नोंथाङा बेवहाय गोबोरखिनि हासार होनांगौनि गोनांथिबो जानाय नंङा आरो नोंथां बेनो जाबाय मोनसे जोंनि मा होनो मुलाम्फा नोंथांनि खाफालनि सायावसै आरो जुदि नोंथाङा आबाद मावदोंमोनब्ला नोंथांनि आबादखौ खहा खालामनानै थांगोन आरो नोंथां बेयो जाबाय नोंथांनि खहा गोनां बे नोंथांनि खाफालनि सायाव आरो नोंथां बेबायदिनो मा खालामो दैयाव थाग्रा जिब जुनार जाय दैयाव थानानै मा खालामो जिउ खुंङो। बिसोर रानज्रिंलांनाय जायगाखौ बिसोरनिखौ मा खालामनानै होयो। रानज्रिंलांनाय बिसोरनि न' बां आरिखौ गोग्गो एबा आबुं दानानै होफिननाय जायो आरो नोंथां दै बानाया जेरै मा होनो हा हाखर हालाफ्राव फैनानै दैफोरा बुंङोब्ला बेजों ना आरि फैफानो हागौ आरो ना फैफायोब्ला नोंथांङा बे माब्लाबा समाव नोंथांङा सारनानै जानो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मा खालामो ओ ना आरि जिउआव मा होनो दैयाव थाग्रा जिब जुनारफ्रा गावसोरनि जिउखौ ओ मोनफिननाय बायदि मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो मा खालामनो होयो जोंनो ओ दैबानाया मदद खालामो नाथाय मदद खालामनायनिफ्राय बांसिन खहासो खालामो नोंथां ओ बेबायदिनो बुंनो थांङोब्ला जाय हायाव थानानै जिउ खुंग्रा बुंनो थाङोब्ला बिरनो रोङै जेरै - बेबायदिनो मोसौ मैसो सैमा अमा ओ बेबायदिनो जोंहा अरनबारियाव थाग्रा दंबावो जिब जुनार जेरै मै सिंह' मैदेर लख्रा मुफुर बेफोरो मा जायो दैबाना जायोब्ला बिसोरो सानस्रिनो रोंङा जायो आरो नोंथां सानस्रिनो जा सानस्रिनो रोङिनि जाहोनावनो बिसोरो दैबाना जायोब्ला गावनि जिउखौ खहा खालामनो गोनां जायो आरो नोंथां आरो सानस्रिनो रों-रोंब्लाबो मा बे दैबानानि समाव ओ जानाय आदारनि थाखाय जोबोर आंखाल जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बिसोरनाव फिसा फिसौफोर थायोब्ला ओंखाम उखैनानै एबा आदार उखैनानै गावसिनि जिउखौ फोजोबनो गोनां जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मानसि हारियाबो अखा जुब जुब हानायजों एबा दैबानाजों गावसिनि जिउखौ खोमानांगौनि गोनांथि जायो आरो नोंथां बेबायदिनो दैबानिहा मा जायो। जोंनि न' बांफोरखौ बुखारनानै लांङो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बानायनाय लामा जों थाबायनो बानायनाय लामा बेबायदिनो जोंनि दालां आरिफोरखौ जोंनि न' बां अफिस बिल्डिंफोरखौ बुफायनानै लानानै थाङो आरो नोंथां। बेबायदिनो दैमा जिङाव थानाय माखासे जोंनि आबाद फोथार जाय जायगायाव जोङो आबाद मावनानै जिउ जोंनि जिउखौ खुङो बै आबाद फोथार खौबो लानानै थांफानानै गैया खालामो आरो नोंथां बे मा होनो दै बानाया बेबायदिनो जोंनि जिउखौ माबानायजों लोगोसे गोहोम खोख्लैनायजों लोगोसे दैबानाया गोबां रोखोमनि मा बेमारबो लाबोयो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला कलेरिया, डायरिया, टाइफड बायदि रोखोमनि बेमार